हेलौ।
खोनादों
अ ओं खोनादों नोंथां
नोंथांनाव आङो माबा सोंनो नागिरदोंमोन
अ सोंनो हागोन दे।
बर' हारिनि सोमोन्दै बैसागुनि आरो
ओं दे सोंनो हागोन हेल'
औ र'
मोसौ थुखै बैसागुनि मोसौ थुखैनायाव मा मा जों थुखैयो आरोना बेफोरबायदिनि बागै
अ माने मैगं थाइगंफोरनि?
औ
ओ बैसागुआवथ' जों नुनो मोनो आरो दा लाव- फान्थाव हालदै गोथां रायदों बिजौ बिदिनो ओम थाइखा फिथाइ बायदिफोरखौ हानानै माला सुनानै मोसौफोरखौ गानहोनाय नुयो आरो इदिनो आरो गानखांनानै लांनानै दैमायाव थुखैनाय बिदिनो नुयो आरो
उम
हम उफाय
औ ओमफ्राय मोसौखौ माजों माबायो।
माने
जारिनायखौ
हेलौ।
औ नोंथां र' ओमफ्रायो बे बैसागु बोथोरावहाय हिनजाव माहारिनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे मुख'।
औ उम बैसागुआवथ' बिदिनो नुनो मोनो आरो दा बर'फोरखौ
बांसिनानो दख'ना गोमो फालि इदिनो गोजा फास्रा रेगेरेगां गस्ला गोजा आर'नाइ बायदि जेरै उम खानायाव बिबार खेबनाय बिदि गाननानै मोसानाय नुयो आरो माने बर'फोरखौ
औ औ ओमफ्रायो हौवाफोरनिखौबो एसे मुंख'ना होदो।
हौवाफोरखौ बिदिनो गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ बिदिनो गाननानै बेरायनाय नुयो मोसानाय
उम थिगानो ओमफ्रायो बर' हारिफ्रा बैसागुआव बे गोखा गोखैखौ मानि थाखाय जायो आरो बिनि नामखौ एसे मुख'नो हागोन नामा बिथाङा।
औ एसे एनैखौलाय फोरमायनानै होनो हागोन बांद्रायबो हानाय नङा नङा
उम
बिदिनो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फोथायबोयो आरोना उम बिदि गोखा गोखै मैगं बायदिफोरखौ खांनानै माने बैसागुआव जायोब्ला ओ मानसिनाव जानाय बिगुरनि बेरामफोरा जाया होननानै फोथायो आरो। नंगौ नङा बे मोजाङैनो मिथिया होमबाबो
औ
माने बिदि होननानै मिथिगो आरो जेरै बिदिनो बायदि बायदि मैगंफोर जायो। सिब्रु
औ
खिया थाराय बिजौ मानामुनि सनाफुलि रुपाफुलि आरो बिदिनो लाफा सायख' खुंखा बायदि मैगंफोरखौ बुथुमनानै जायो आरो बर'फ्रा आरो गोबां फोर दंबावो होनोमबाबो माने बुंजोबथ'ला
औ ओमफफ्राय नोंथां बे बर'फोरनि दामग्रा देबग्रा एसे मोनबासो नाम मुख' दो।
दामग्रा देग्रानि।
उम
ओ बर'फोरखौ नुनो मोनो आरो ना। बैसागआव बिदिनो। ट्रेडिसनेल खाम सिफुं जथा सेरोजा आरो उम बिदिनो हारमुनियाम बायदिफोरखौ दामनानै बर'फ्रा मोसायो आरोना बैसागुआव। बेयो जाहैबाय बर'नि ट्रेडिसनेल दामग्रा देग्रा। आरो गोबां दबावो बिदिनो गंगोनाफोर बायदि
उम ओमफ्रायो। जेरै बैसागु बोथोरफ्राव माबोरै एसे मोसायो रंजायो खानाफोर जायो बि बेखौ एसे मख'ना होदो आरो। आरो गथ' गथायाइफोर बिहामजोफोर खाथि।
बैसागुआव आरोना। ‌
औ औ।
बैसागआव बिदिनो बर'फ्रा बैसागु आथ' सैथ्र' दानि जोबथा सानखालि जागायो आरोना। मोसौ थुखैयो माने जोबथा सानखालि मोसौ थुखैनानै बैसागनि एक थारिखनिफ्राय जागायो बिदिनो उम दुगैस्रां लोबस्रां बैसागुनि एक थारिगाव गेदेरफोरखौ मान होयो खुलुमो। ओ उन्दैफ्रा गेदेरफोरनिफ्राय बोर लायो अननाय मोनो। ओमफाय बिदिनो अखानायैनिफ्राय उम माबा ने बर'नि नेमखान्थि बायदियै गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै। खाम सिफुं जथा दामनानै मोसायो रंजायो।
बिदिनो जोब नायाव हुम बिदिनो नेमखा थिबायदि फालिबोयो आरो ओमफफ्राय उनावहाय ज'यैनो बिदिनो खाजायो ज'नो। माने जोंनिया बिदिनो फालियो आरो ना।
उम बर'फोरनि हारिया ओमफ्रायायो बिथां बैसागुनि देरसिन फोरबोआ मा ओम बर'फोरनि देरसिन फोरबोआ मा
बर'फोरनि देरसिन फोरबोआथ' बैसागुआनो। बैसागु ओमफफ्राय बिदिनो मागो बायदि फालियो आरो बर'फ्रा। बिदिखौ फानबोनाय नुनो मोनो।
मागोआव बर'फोरा मा मा जायो?
बिदिनो फिथा सौरायाइ एनथाब। बायदि सावनानै जायो बिदिनो
उम।
ज'नो न'खर न'खर हाबनानै जालाय लायो आरो।
औ औ
जोंनियावथ' बिदिनो सोलियो ओमफ्राय नोंसिनियावसो बोरैहाय?
जोंनियावबो बिदिनो सोलियो नोंथां एखेआनो।
औ मोजाङानो दे।
उम उम
हेल'
औ नोंथां।
औ दे।
नोंथां।
ओम। हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों र' माबा कुइसन सोंबावनो नागिरदां।
ओं दे।
माइखौ मा मासाव हाहैनाय जायो?
माइखौथ'
अक्ट'बर ना नभेम्बराव
माइखौथ' कास आघुन आघुन फुस बिदियाव हायो खोमा माइखौ आंबो बांद्राय मोजाङै मिथिया
उम।
बिदियावनो जाहोदों ना?
औ औ।
आंबो मोजाङै मिथिलाय लाङा। हेल' नोंथां ओं।
बर'फोरा गोदो मा धोरोमखौ फालियोमोन?
गोदो गोदायनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्राय फालिबोनाय बादिथ'। मिथिनोमोनदि बर'फ्रा बाथौ धोरोमखौनो फालिबोयोमोन। नाथाय आथिखालावसो गोबां गुबुन गुबुन धोरोमफोर। फालिबोनायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ औ।
बाथौ धोरोमानो मेनमोन जोंनिया। उम।
नोंथाङा बे बा थौनि मोनबाया इसोरनि नामखौ मुंख'नो हागोन नामा। साबा मोदायनि नामाखौ।
आंथ' आं हानाय नङा नोंथां। माने बावबाय आङो सिगां मिथियोमोन आरोना। ओमफ्राय दा। गोसोआव गैला बावबाय।
उम।
बेखौ मिथिनो मोनो आरोना हा दै।
ओं बेनो थिगानो थिगानो हा दै बार अर सान अख्रां।
औ।
बेनो नोंथां थिगानो एनसारा।
ओं बावलायलांबाय।
औ।
गाज्रि मोननोङा दो।
ओ जेबो नङा गोरोन गोरोन्थिथ' होनाखैना।
ओं आरो माबाफोर सोंबावनो गोसोबा सोंनो हागोन।
हो।
माबाफोर सोंनो गोसो दंबावोबा सोंनो हागोन।
सोंथ'नायाथ' कुसना गैथ'ला। जासिगोन नामा नोंथां दिनै।
होमबालाय दोननोसै नामा औ दे। दे होमबा उनाव लोगो मोनलायफिनगोन।
ज
आं थैसिगौमोन मिथिबायना आं